नोंथां खोनादों नोंथां।
औ।
खोनादों नोंथां।
अ बे गोनां आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां सावरायजागोन नामा?
सावरायजागोन नोंथां।
नोंथां नोंथांजों मोन। गोनां आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आ।
ओ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथां। अ सावराय नोसोमबा ना नोंथां? ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आइजो सोलोंथाइनि जि बिफाव। बिफावा लादों बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां। ओय जोंनि ओनसोलाव। जोंनि ओनसोलाव ओ आइजोफोरा सोलोंथाइ लानायाव ओ गोग्गोमैनो बारायगासिनो।
नंगौ नोंथां।
आरो बो। बिसोर बे बादायलायनायाव देरहासारबो जानो ओ हादों माने। मानो होनोब्ला आइजोफोराबो। ओ हौवासाफोरबायदिनो समान समान दानि मुगायाव बादायलायो जेरै फुं। फरायनाय बिथिङावबो। गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय रोजाबनायफोरावबो ओ आइजोफोराबो बेफोराव बाहागो लायो।
अ नं। औ नोंथां लानाय थारैनो नुनो मोनो।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो आइजोफोरा बेफोरबायदियैनो बाहागो लायो नामा नोंथां?
अ थारैनो लायो नोंथां जे गोदोनिफ्रायनो जोंनि जि ओनसोलनि आइजो माहारिफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां नङाब्लाबो एसे एनै ओ थाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। नाथाय। आथिखालाव एसे बांबोनायखौ नुनो मोनसै मानो होनब्ला गोदो जोंनि जि ओनसोलनि आइजोफोरा सोलोंथाइ बे सोदोबखौ बारा हमदांस'नानै मोनामोन मानो होनब्ला गामि गफाफोराव बिथांमोना रायजो जाबोनाय लेखा गामिनि माखासे थासारिफोरा बिथांमोनाव हाबसोनानै एबा सोनारनानै थानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन बेनि जाहोनाव बिसोरो सोलोंथाइया मा बे जिनिस एबा ओ सोदोबखौ हमदांनानै मोनामोन। बेनि बिथिङाव आइजो सोलोंथाइया एसे खम बिबांमोन साफा सानैल' नुनो मोननाय जायोमोन नोंथां। जे आथिखालनि जि थासारि बे थास थासारियाव आइजो सोलोंथाइनि जि बिबां बे बिबांखौ हौवा माहारिनिख्रुइबो बांसिन होननानै आं साननो हायो दा। आथिखालाव
अ नोंथांमोननि बिथिङावबो बेबायदि दि जानायखौ नुनो मोनो जानांगौ
जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोन मोननि बादिनो जानायखौ नुनो मोनगासिनो
जे आथिखालाव आइजोफोराहाय जे हौवा माहारिखौ गादबनानै आइजो माहारिया सोलोंथाइनि फारसे दावगादों सुबुं माहारिफोरनि बुंथिनाय लेखा बेयाव माबा मोनसे हौवा माहारिनि खहा लाबोदों नामा नोंथाङा बुंनो हागोनना?
औ
हेलौ नोंथां खोनादोंना आंनि बुंनायखौ? जे आइजो सोलों औ नंगौ न दा
दानि समाव आइजो ओ माहारिया गोबाङानो ओ गावनि सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सायाव बा सोलोंथाइ लानायाव मुखुब जानानै। थायो आरो हौवा माहारिया दानि समाव गोदोनि समावथ' बिदि नङामोन नाथाय दानि समाव ओ बांसिन बांसिनानो बिसोरो गुबुन लामाथिं माने गोसो होयो एबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो
अबावबा बेरायथिंनाय
नंगौ नोथां
बहाबा थांनाय माने ओ फरायनायाव एसेबां गोसो होनो नागिरा ओज्ञबिनि जाहोनावनो आइजोफोरा माने बिसोरनि सायाव थांनायखौ नुनो मोनदों आरो
नंगौ नोंथां
उ
जे आइजोफोरा आथिखालाव नायोब्ला आइजोनि सोलोंथाइनि हारखौ बांनाय नुनो मोनो जानांगौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो
नंगौ नोंथां।
सोलोंथाइनि हार बांनाय दङ नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
नंगौ नोंथां, ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो सोलोंथाइनि हाराव आइजोफोरखौ आइजोफोरनि सोलोंथाइ बांनायखौ नुनो मोनो आरो हौवासा फिसाफोरनि सोलोंथाइनि सायाव एसे ओ गाहायाव फैनायखौ नुनो मोननाय जादों।
नंगौ, ओ नोंथाङा आथिखालाव आइजो माहारिनि जि सोलोंथाइनि बिफाव बे बिफावआव ओ माबा मोनसे गुन गोनां दं होननानै नोंथाङा सानो नामा नोंथां?
उम सानो नोंथां ओ मानो होनोब्ला उ आइजोफोरा बिमा बिफानि खोथाखौबो मानिनानै सोलियो आरो जेब्ला बिसोरो फराय सालिफोराव थाङोबा उम कलेजफोराव थाङो बिसोरो फोरोंगिरिफोरनि खोथा बादियै बिनो फोरोंगिरिफोरा जा बुङो बेफोरखौनो बिसोरो मानिनानै सोलियो आरो गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय बिसोरो गोब्राबैनो नाजायो।
नंगौ नोंथां, जे गोदोनि जि आइजोफोरनि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइयाव जोंनि जि ओ थाफानाय हारिनि सुबुंफोरा जे आइजोफोरखौ गादबनानै दोननाय नुनो मोनोमोन बा खोनाबोदोंमोन बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बै ओ गोदोनि समाव ओ मानसिफोरा बुङोमोन जे ओ आइजोफोरा न'खरनि माइनावसो बा बिसोरो न'आवनो थानांगौ। ओ बिनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा आइजोफोरखौ बा हिनजाव माहारिखौ फरायसालि बा सोलोंथाइ ओ मन्दिर फारसे थांनो होनाय जायामोन।
नंगौ नोंथां।
बिसोरखौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानो होनाय जायामोन
नंगौ नोंथां थारैनो।
हौवासाफोरखौ जेन बिसोरो न'खरखौ बेंनांगोन बा बिसोरनो न'खरनि गाहाय होननानै बिसोरखौल' सोलोंथाइ लाहोनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ बिनि थाखायनो गोदोनि समाव हौवासाफोरनि सोलोंथाइनि हारा बांसिनमोन।
अ बे हारखौ बांहोनाय जायोमोन।
हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइनि हारखौ खम नुनो मोननाय जायोमोन।
नंगौ नोंथां‌। जे जोंनि ओन ओसोलावबो बेबायदिनो जानायखौ नुनो मोनोमोन जे खोनाबोदों जे आबै आबौमोननि खुगा खुगा जे बिथांमोना फोरमायनाय लेखा। जे आइजो माहारिफोरखौ बबेबा दुब्लि फोथार बबेबा फरायसालि बबेबा लामा सामा बेफोरबायदि जायगाफोराव नुयोब्ला जे आइजो माहारिया सुवा खालामनाय बे सोदोबखौ खोनानाय नुनो मोनोमोन आरो बेखौ जों आबै आबौमोननिफ्राय खोनाबोदों आरो बिथांमोनानो फोरमायनानै होदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर सोदोबखौ जोङो गोबां खारनाय एबा होखारनायखौ नुनो मोनसै ओ बे सोदोबा जुदि आथिखालाव थानायमोनब्ला जोंनि ओनसोलावबो जे आइजो सोलोंथाइनि बिबाङा जे हौवा माहारिनिख्रुइ बांनायखौ नुनाय नुवामोन जे आथिखालाव जोङो हौवा माहारिनि जि सोलोंथाइ बेखौसो आइजोफोरनिख्रुइ एसे खमसिन नुनो मोननाय जासै जेराव आइजोफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाखांनाय लाबोयो नाथाय हौवा माहारिनियाव माखासे गोसो रेजें लानाय जों नुनो मोनसै अ नोंथां आथिखालाव जे आइजोफोराबो जे बबेबा अफिस बबेबा सोलोंसालि बबेबा ओ जायगाफोराव आइजोनि बिफाव खौ बांसिन होननानै नोंथाङा सानो नामा
ओ नंगौ नोंथां दाना अफिस बा फरायसालिफोराव औ फोरोंगिरि जानाय एबा अफिसफोराव ओ साख्रि मावनाय बिदिखौ आइजोफोरखौनो बांसिन नुनो मोनो होननानै बुंनो हायो
नंगौ नोंथां
मानो होनोब्ला बैफोराव दाना आइजोफोरासो बांसिन गोसो होयो ओ हौवासाफोराबो गोसो होयो बांसिनानो गोबाङानो नाथाय खायसे खायसेया बैफोर खामानियाव बा अफिस एबा फरायसालियाव फोरोंगिरि जाहैनायखौ माने लुबैया
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बांसिन बेरायरायना एबा बहाबा फांसनफोराव थांनाय बिदिखौ बांसिन गोसो होनानै थायो ओ बैफोर माने गावसोरनि इयुनखौ सानस्लाब हायैयाव बेफोरबायदि हाबाखौ माव मावनो गोनां जायो
हौवा माहारिनि जि साननाय औ थिग बेबायदिनो जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
अ जोंनि ओनसोलफोरावबो थारैनो बेबायदिखौ आइजोफोरा एबा ओ हिन्जाव माहारिफोरा नखर बेंनायजों लोगोसे गोसो हमथानो हानाय माखासे साननो हानाय बेफोरखौ फ्राय आइजोफोरनाव बांसिन नुनो मोनो बेनिखायनो आइजो सोलोंथाइया आथिखालाव
नंगौ नोंथां
बा नायोब्ला बिजिरनानै जे बिथांमोननि गेजेरावहाय बिथांमोननाव गिलिर साननाय बिथांमोननाव गोथौयै नायबिजिरनाय बिथांमोननाव गोसो हमथानो हानाय बेबायदि सोदोबफोरखौ
हौवाफोरा बाहायनाय एबा बेनिखायनो आथिखालावनि ओनसोलावहाय हौवानि जि सोलोंथाइनि बिबां बे सोलोंथाइनि बिबाङाब खमायलांनायखौसो नुनो मोनसै नोंथां।
नंगौ नोंथां
नोंथां अब्ला दिनैनि जि औ सावरायनां आयदा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
जागोन नोंथां
औ नों